हेल' नोंथां हेल'
औ
हेल' नोंथां खोनादों ना?
अ माबा नों ओ नेटवार्कनि एसे उसुबिदाफोरसो गोलैनानै दं नामा?
औ दालाय मायदि खोनादों औ
औ आंनिखौथ' खोनादों दा नोंना
ओ दहाय खोनायाखैमोन दायो एसे मोजां खोनाबाय
अ आं नोंनिखौ माबा नांथा नांथा खोनाफैजोबगोन थारमाने ओ एसे नेटवार्कनि उसुबिदाफोराव दं दां
ओ उसुबिदायाथ' गैया नोंथां
औ नोंथां हेलौ
औ खोनायाखै नामा? हेल'
औ औ खोनाबाय ना
ओ
अ हेलौ
आंनाथ' नेदा दंखायो माथो औ
अ मा नेटवार्कआथ' मोजां मोनखागोन खोमा नोंनिया आंनिया ओ गारज्रि बद्राय नङामोन एसे मोजां ओमफ्राय मानोबा नांथा नांथा जाबाय थादों थारमाने
उम
ओ फन हरनायनि गाहाय जाहोनखौ एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा
औ नोंथां फन ओ हरनायनि जाहोनानोथ' जाहैबाय आङो ओ दामग्रा आगजुफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां नोंथाङा सावरायनो सोलाबगोन ना
औ हेलौ ओ बुं अ खोनायासै नोंथां
ओ फन हरनायनि जाहोनानो औ दालाय माबायदि खोनादों हेलौ हेलौ नों ओ नेटवर्कआ मारै जाखो ओ बोरैबा जाबाय नोंथां आं दोन्थ'लायनोसै नामा
ओ दसेनो खोनायो दसेनो खोनाया नोंनिखौबो बारा मोजां खोना फैयाखै थाबजोब्बाय मोजां खोनायासै
अ अ खोनाफिनबाय ना‌ एबारो हेलौ अ खोनादों उम